हेल' औ नोंथां औ खोनादों खोनादों।
गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां। हेल' नोंथां। नोंथां आं बुंनाय रावखौ खोनादोंना नोंथां?
औ औ औ। औ खोनादों एसे एसे
औ जागोन दे नोंथां, अब्ला आं कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव एसे फोरमायनो नागिरदों नोंथां।
औ औ औ औ थारैनो होनो हागोन नांगौ बायदि सम होनो हागोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां अब्ला आं फोरमायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय दावबायनाय आरो ना नोंथां।
औ औ मोजां आयदाया थारैनो।
दा आं एसे फोरमायग्रोनोसै आरोना नोंथां।
औ औ औ। नंगौ फोरमायजागोन नोंथां।
दावबायनाय होनोब्ला जोङो जि जायगा खौ जेब्ला नुफेराखै आरो ना नोंथां बे जायगाखौ जोङो मोनथियो। बेबायदिनो जोङो गोबां गोजान गोजान जायगा दावबायनो हायो जेरै जोंनि ओनसोलनि खाथि खालानि जोंनि ओइ मानास नेसनेल पार्क उरां हाग्रामा बायदि आरो फिसा फिसा जेरै पिकनिक स्पट जेरै सुकि दारागाव बगामाथि बायदि आरो नोंथां। बेफोराव जों थांनानै बेनि साखाथियाव थानाय नङाब्ला बेयाव गोबां जेरै मिथिंगायारि जिब जुनार बायदि जिराद बायदिखौ जों मिथिनो हायो आरो नोंथां।
हायो हायो नंगौ
बेबायदिनो जोङो मानास हाग्रामायाव जोङो गं थसेयारि हारिमायारि गान्दा बायदिखौ नुयो नोंथां। औ औ जोंनि साखाथियाव नुफेरै जिब जुनार जेरै सनालि मोख्रा बायदि गुबुन गुबुन जिब जुनार दङ बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
मोनो मोनो मोनो।
जोङो दावबायनांगौ मानो होनब्ला जोङो जोङो दावबायनायजों मोनसे मिथिफेरै बाथ्राखौ जोङो फोरमायलायनो एबा गाव मिथिनो आरो गुबुन गुबुन दावबायारिफोर जेनेबा सोंबा जों बेफोरखौ फोरमायनो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
जोंनि साखाथियाव थानाय जेरै भुटान हादरमा बेनि बागै एसे बुंसै आरोना नोंथां जेरै जोंनो दा गिबियाव भुटान हादोरमायाव जोंनो थां थांनो थाखाय जों गिबियाव -याव गेट मोनग्रोयो आरोना नोंथां औ। बे गेटआव जोंनो मोनसे खाखोर बिलाइयाव जोंनो मोनसे टिकेट एबा फोरमान बिलाइ रखम हरो आरोना नोंथां औ बे फोरमान बिलाइखौ जोङो मोजाङै लाखिनांगौ जायो मानो होनब्ला जों बेखौ जों बे फोरमान बिलाइखौ नङाबा जोङो फायनायाव एबा न'सिम फैफिननायाव जोङो एसे गोब्राब जायो आरो नोंथां।
जायो जायो जायो।
बे फोरमान बिलाइखौ जोंनो फैफिननायाव बे गेटाव जों बेखौ होफिननो हायाबा बे हादरनि जि मोनसे आयेन एबा नियम बेबायदि जाय सुबुङा बे खाखोर बिलाइ एबा फोरमान बिलाइखौ लाफिना एबा होफिना। बिनि होफिना बिसोरनि सायाव मोनसे गोरा नियम लानाय जायो जि फैसानि जुरिमाना बायदि आरो नोंथां।
औ औ
बेबायदिनो गोबां जायगायाव गोबां बायदि बायदि रोखोमनि नियम दोङो बेफोर जों खौ जों गासैखौबो मिथिनो मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि -दिनो जोंहा दावबायनाय होनोब्ला जोंहा ओ दावबायनाया जोंनि थांना थासान्दि जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव
औ
जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै जों सानना लानाय जायो। दावबायनायखौ औ थिग बेबादिनो जोंहा आ दावबायनाय दावबायनाया मानसिफोरनि जोंनि सुबुंफोरनि गोसोखौ रंजाहोयो। आरो गोसोखौ थुलुंगाखांहोयो गोसोखौ ओ बांसिनै उसिफाव होयो। थिग बेबादिनो जोंहा गोदान नुफेरै जाय - गा नायनो थाखाय जोंनि गोसोआ ओ एसे रंजासिननायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबदिनो जोंहा दावबायनाय होननानै बुङो ब्ला जोंहा आ बायदि रोखोमै दावबायनाय जों नुनो मोनो। न'खरनिफ्राय दावबायनाय न'खरनि आ सुबुंफोर दावबायनाय थिग बेबादिनो फर - फरायसालिनिफ्राय सोलोंथाइनि बिथिङाव लानानै जोंहा ओ फरायसालिनिफ्राय दावबायहैनाय थिग बे बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा उम दावबायनाय जों नुनो मोनो। दा बै दावबायनायनि गेजेरावनो जोंहा बायदि रोखोमनि बायदि मैया आयदा खालामनानै जोंहा दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै हाय जोंहा ओ हाग्रामा दावबायनाय नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ जायगा दावबायनाय नुनो मोनो। जेरैहाय हादर दावबायनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय दंबावो। बायदि बायदि मिथिंगायारि दावबाय बायदि रोखोमनि जों नुनो मोनो। दा सोलोंथाइनि बिथिङावनो जों बुंनो थाङोब्ला। जोंहा सोलोंथाइ लानायाव जोंहा खायसे खायसे दावबायनाय आयदाबो थाहैयो। एबा जायखौ जों प्रजेक्ट बायदि रोखोमै होननो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा फरायसालिनिफ्राय जोंहा फरायसाफोरखौ दावबायनो लाङो। गोजान गोजान ओ समायना मिथिंगायारि ओ महरजों बुंफबनाय ओन सोल एबा जायगाफोराव समायना सावगारिखौ बेरखांहोनो एबा बेरखांहोनायफोरखौ जोंहा आ ओ सेब ओ जोंनि खाखोर बिलाइ एबा बिजाब बहिफोराव जोंहा सेबखांहोनानै एबा जायखौ जों दावबायनानै नुयो। बेफोरखौ जोंहा ओ जोंनि फरायसाफोरा नायनानै जा नुदों बेखौ। ओ लिरनानै होनो थाखाय जोंहा दावबायनो लांनाय जायो। दा दावबायनो लांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बै जायगानिफ्राय दावबायनो हांनानै ओ नुफेरै बाथ्रा जों ओ नुफेरिखो ओ ओ नुफेरिफोरखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोंहा। ओ गोबां बिथिङावनो जों नायनो थाङोब्ला जोंहा बै ओनसोलनि जा जायगायाव थां दावबायनो थाङो जोङो। नङा होमबा नोंथां? औ बै जायगानि गाननाय जोमनाय ओ जानाय लोंनाय राव हारिमु थानाय बायदिफोरखौ जोंहा मोनथिना मोनो। बै ओनसोलनि ओ थानाय बै ओन सोलनि जानाय लोंनाय बायदि बायदि नङा होमबा नोंथां। बेखौ जों मिथिबोना मोनो।
थिग बेबादिनो जोंहा ओ दावबायनानै आरोबाव ओ नु नुनानै ओ नुनानै जोंहा बायदि रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो। एबा आं मोनथिनो हायो। दा दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोंहा ओं हादोद दावबायनाय बिथिङावनो बुङोब्ला जोंहा जोंहा नुनो मोनो। जोङो गोबां बायदि बायदि ओ नुया नोखो हादोराव जोंहा दावबायनो थांनायखौ जों नुनो मोनो गोजान गोजान। ओ हादोरफोराव जोंहा दावबायनो थाङो। दा दावबायनो थाङोब्ला जोंहा ओ खायसे हान्था मेलानिबो गोनांथि जानानै फैयो ना हान हान्था मेला होनोब्ला जोंहा दावबायनो थांनायाव जोंहा ओ गुबुन मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादोरसिम थांनायखौ थाङोब्ला। जोंहा ओ बै मा बुङो? ओ जा बिरखं एर'प्लेन बेजों थांनायखौ जों नुनो मोनो। गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन हादोराव दावबायनो थाङोब्ला थिग बेबायदिनो जोंहा ओ गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन हादोराव दावबायबायना थांनानै बायदि रोखोमनि जोंहा खाबु मोननाय जेरैहाय मोनसे हादोरनि ओ जा नेमखान्थि आसार खान्थि हारिमुवारि बेफोरखौ जोंहा सोलोंनानै लाबोनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जों हा जा जोंनि आ राव हारिमु आसा खान्थि गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो जोंहा गुबुन हादोराव दावबायना। थांनानै जोंङो जोंनि गाननाय जोमनायनि ओ फारसेयैनो जोंनि हारिमु। मुनि ओ हारिमुखौ सिनायथि होनायखौ होनो हायो होननानै आं। थगायनायनि गेजेरजों नोंथां खोनादोंना औ औ-औ। थिग बेबादिनो जोंहा। ओ खायसे दावबायनो थांनानै जोंहा खायसे खायसे ओ रेबथुंङाव लिर। बुथुमनानै दोननो हायो जोंहा जा जा दावबायनो हांनानै नु। नुनाय बायदि बायदि रोखोमनि जा नुबोदों। बेफोरखौ जोंहा लिरथुमनानै जोंहा ओ डायरि हिसाबै जोंहा लिरनानै दोननो हायो। थिग बेबादिनो जोंङो ओ अरन। बारि एबा हाग्रामा दावबायनाय होनना बुंङोब्ला जोंहा जा जोंहा। ओ जा दंफां लाइफां थानाय हाजो ओनसोल बायदि बायदि रोखोमनि जिब। जुनार थानाय नुफेरि जिब जुनार बायदिफोरखौ नायहैनायखौनो। जोंहा हाग्रामा दावबायनाय एबा मिथिंगायारि दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो नंङा होनबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां थारै।
नाय होननानै बुंङोब्ला आरोबाव मोनसे बुंनो हायो जोंहा जा न'निफ्राय ओंखारलां। थांङोब्लानो जोंहा दावबायनाय होननानै बुंनो हायो नंङा होम्बा नोंथां। दा थिग बेबादिनो। जोंहा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनायखौनो जोंहा दावबायनाय। होननानै बुंनाय जायो औ औ थिग बेबादिनो जों।
आथिखाल नुनो मोनो जोंहा दावबायनाय बिथिंङाव गोबां रोखोमनि हान्थामेला जोंहा हे। हेफाजाब मोननो हायो जेरैहाय रेलगारि। गारि मथर बायदि बायदि रोखोमनि। आथिखालथ जोंहा नुनो मोनो दावबायनो होनोब्ला जोंहा न'आवनो गावा। गाव न'खरावनो गंफा गंफा आथिखाल जोंहा गारि मथरखौ जों आथिखालनि जुगाव। एबा आथिखालनि दिनाव जों नुनो मोनखाथारो नंङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ थारै नोंथां।
आ ओ। गारि मथर बायदि रोखोमनि गारि मथरजों जोंहा दावबायनायखौ जों। दा नोंथांङाबो आंनो एस। से ओ सुंद'यै फोरमायबावगोन नामा ओ दावबायनायनि बिथिंङाव लानानै।
औ आं एसे गोलावै बारा गोलावै नंङा सुंदयै। फोरमायनो नाजागोन नोंथां दा नोंथां बुंनाय बदिनो जों। आथिखाल मुगायाव जोंङो दावबायनो थाखाय गोबां हान्थामेलानि राहा जाबाय नों नों। खौ नंङा नोंङो नोंथां औ। नाथाय आवगायनि दिनावथ बिबदि दावबायनाय एबा। दावबायनाय जायानोमोन होनजायो नोंथां मानो होनब्ला आवगायनि। दिनाव जोंहा बेबायदि। गोदान गोदान जि गारि बायदि टेक्न'लजि एबा रोंमोनथाय गै। नोंथां बेनि जाउनाव जोंनि। मानसिफोरा एबा सुबुं माहारिया बांसिन न'आवनो थानानै। साखाथियाव थानाय बायदि मिथिंगायारि जिब जुनार बायदि। नाथाय बेफोरखौल मिथियोमोन आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ।
हादोरनिफ्राय एबा गुबुन जायगानिफ्राय फायनानै गोबां दावबायारिफोरा सेमबा। सोंफायबाबो जों माने बुंनो हायामोन आरोना नोंथां।
हायामोन औ औ। नोंगौ थारैनो सैथो औ।
जोंनाबो समाबो जाबाय नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय गोसोआ थारैनो औ
नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्रा मिथिबाय बेनिखायनो नोंथांसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ औ गोजोनथों थां बिदिब्ला एसेनोसै
नोंथां एसेनोसै